खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
उम दे दिनै औ औ दे दिनै बेरायनायनि सायाव रायलायनो दे
औ जागोन दे नोंथां रायज्लायनो हागोन
ए नोंथाङा मा मा हादर एबा जायगाफोराव थांनो लुबैयो
औ
एबा मानो थांनो लुबैयो खिन्थानो हागोन नामा
औ नोंगौ नोंथां आङो माने दावबायनो बेफोरबायदि बेरायनोथ' गोबां लुबैयो नाथाय साननाय बायदिथ' जाजोबा समनिबो आंखाल बेफोरबायदिनो ओरैनोथ' आङो मेघालयाफोरबायदि जायगाफ्राव थांनो लुबैयो मेघालया मानालि बेफोरबायदि जायगायाव
ए
औ जेरैहाय मानो होनोब्ला बे मेघालयाफोरबायायदि जायगायाव माने हाजो हाला आरो बिनि जोमै जोमै सिं सिं माने थांनाय औ बेफोरबायदिखौ माने जोबोद मोजां ओ अखा हानाय मानो होनब्ला बे गलयावनो बांसिन अखा हयो होननानै जोङो मिथिनो मोनो नालाय जेरै सेरापन्जिफोराव बेनिखायनो माने बेफोरबायदि जायगाफोराव माने दावबायनो मोजां मोनो आरो आङो
उम
बिदिनो माने बेफोर जायगाफोराव दावबायनो जेरै बेयाव हाजो हाला आरो बेयाव माने बैफोरनि नोङो लामाफोराव गारिफोरजों थाङोब्लाबो माने बिनि लामायावनो माने नोङो गोजोननायखौ मोनलांखायो आरो नों जि जायगायाव थांगोन बे जायगासिम मोनहैलायनो नाङा बै जायगा मोनहैनायनि सिगाङावनो माने नों गोजोननायखौ मोनलांखायो जेरैहाय लामा सामायावनो माने हाजो हाला गोजौ गाहाय बेफोरबायदि मोजां नुलांफायो आरो बेजों लोगोसे बै हाजो हालाफोरा ओरैबायदि समायनादि माने गोथां गोथां हाग्रा फिसा फिसाफोर थायो माने गोबां समायना आरो बेबायदिनो बेयावहाय बे जायगाया माने गोबां गोजौआव नालाय
हो
हाजो एरिया बेनिखायनो बेयाव माने जोमैफोराबो माने खाथि खाथियावनो थायो बेनिखायनो माने जोमै सिं सिं थांनाय बायदि मोनो आरो खुवा खुवा बेफोरबायदि ओं बिदिखायनो माने बेफोरबायदि थावनिफोराव आङो बेरायनो मोजां मोनो
औ ओ
औ ओरैनो साबसिन बेरायनो मोजां मोननाय जायगा होनोब्लाथ' आं बेफोरबायदि हाजो हाजो हाला दैमा दैसा बे फोरबायदि थानाय जायगाफोराव मोजां मोनो आरो बिदिनो जोंहा औ बेखौ आङो मेघालयाखौ एगजामपोल ला बुंबाय जेला जोंहा मेघालयाआव जोङो मोननो हायो जेरैहाय दै बाज्रुम दै बाज्रुमफोरबो जोङो गोबां मोननो हायो हायो बेयाव सेभेन सिस्टारफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बेबायदि सिस्टेमनि जेनेबा दै बाज्रुम गोबां थानाय आरो बेबायदिनो हाजो हाला बेबायदि रोखोमनि जायगाफोराव आङो जोबोद थांनो मोजां बा बेरायनो मोजां मोनो आरो बा लुगैयो आरो औ बिदिनो नोंथाङाबो माबे माबे जायगाफोराव बेरायनो मोजां मोनो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा बा बेरायनो लुबैयो
आंबो नंगौ बेरायनो लुबैयो
औ
आंथ' बेरायनो लुबैयो ओरै गवा
औ
दारजिलिं सिक्किम लदाख आरो गुबुन गुबुन हादराव जाय जायखिजाया जेरैखि जाया
अ
ओ आङो दाबादि गवायाव थांबाथाय
औ
लैथो सेर सेर बेरायगोन
औ
नालेंखर जागोन
औ नालेंखल बिदिर लोंगोन माने
ओं नालेंखर बिदै लोंगोन
औ
बिदिनो गवा गवायावथ' गोबां जायगा
गोबां बिदिफोर दङ होननानै
ओं गोबां बिदसफोर जों खोनानो मोनो बेफोरावल' आरो लैथो सेर सेर बेरायनो मोनबाथ' मोजांङानो मोनखागोन बयबो
ओ ओं नंगौ
बिदिनो सिक्किम आरो काश्मिरफ्रावथ' बरफ जायगा
औ
बर'फआव थांबाथाय मोननाय बादि जेरै टुरिस्टफोरा थांनानै बरफजों गेलेहैयो
औ औ
थिग बेबायदिनो आंबो थांबा बेफोरबायदि गेलेनो लुबैयो
उम
उम
खोनानो मोनो बरफ जायगाफोराव बांद्राय हांलानो हायाबो होननाय खोनालाय एसे गोजौआव थांबा आरोना ओं गोजौ थांबा हां लानाया प्रब्लेम मोनो होनना खोनायो
उम
उम बिदिनो आरो गोजां बोथोरावथ' फुरा बरफानो जायो
औ
लामाफ्रानो ब्लक जायो
औ
आरो बे लामाफ्रा बन्द' जाबाबो बे थाबायनायजोंनो माने मिथिंगाजोंनो
औ
बै जायगासिम मोनहैायाबाबो गोजोननायखौ लानो हायो
औ औ लामायावनो माने गोजोननायखौ मोनलाङो आरो माने
आरो गुबुन हादोराव थांबाथ' माखासे जानाय लोंनाय जेरै गोलेर जायो खासेव जायो जिबौ जायो
बेफोरखौ तेस्त खालामना नायनो लुबैयो आरो ना
अ बेफोरखौ टेस्ट खालामनो लुबैयो अक्ट' पास बायदि बायदि अक्ट' पासखौथ' आथिखालि आसामफ्रावनो मोनो
ओं
ओ नोंथाङा अक्ट'फास जाबाय नामा
आंथ' अक्ट' पासखौ जाफेरनो मोनाखै थेवबो माने गुबुनफोरा जानायखौ नुयोब्ला माने टेस्ट खालामना नायनो लुगैयो आरो औ जाना नायनो लुगैयो
उम
उम बिदिनो नोंथाङा बुंलांबाय जेरै दार्जिलिं सिक्किम बेफोर जायगाफोरावबो आं गोबां माने थांनो गोसो बेफोर माने बरफनि खोथा बुंलांबाय जेराव बेवहाय माने दार्जिलिं सिक्किमफ्राव गोबां बेरायग्रा जायगाफोर दङ होननानै आङो माने खोनानो मोनदों माने बेफोराव माने थांनानै गोबां बेरायनो गोसो जानानै दं आरो बेबायदिनो जोंहा ओ जेरै टय ट्रेन टय ट्रेनावबो माने गाखोनो लुबैयो
अ थ‌इ ट्रेन
औ टइ ट्रेनबो दङ ना
ओ ओ टय ट्रेनाथ' सिलिगुरिनिफ्राय डाइरेक खारो
औ औ बेयावबो माने
गाखोना नायनो लुबैदों आरो जेनेबा बे बेफोरखौ लुगैनायनि जाहोना आथिखालाव माने गोबां ससियेल मेडियाफोरनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनो जेरै बेयावहायनो माने जोंनि लुबैनायखौ बांसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ओरैनोथ' गोदोनि समाव माने ससियेल मिडिया गैयै समाव मबे जायगाया माबायदि जों बेफोरखौ मिन्थिनो मोनामोन
ओहो मोनथिना मोनामोन
औ नाथाय आथिखालाव ससियेल मिडिया फैनाय लोगो लोगो जोङो माने गोबां जायगाफोरा माबायदि बेफोरखौ जोङो नुनानै माने जोंनि लुबैनायखौ बांसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो
उम
औ बिदिनो
बिथाङा बुंलांनाय बायदि इदिनो गोबां गुबुन गुबुन जाग्रा बायदिफोरखौ जोङो जानो लुगैयो होननानै नोंथाङा बुंबाय बेबायदिनो आंबो माने बेबाय थान्दा जायगाफोराव थाङोब्ला जेरैहाय ओ दार्जिलिं दार्जिलिं दार्जिलिंनि साहाखौ माने गोबां गोथाव जायो बा गोबां मोजां होननानै मिथिनो मोनदों आरो खोनानो मोन्दों माने बिनि साहाखौ माने आं टेस्ट खालामनो गोसो आरो जोब
ओ ओ नोंगौ गोजां बोथोराव बयबो साहा गुदुं गुदुं लोंनो लुबैयो
औ औ बे जायगाया थान्दाबो नालाय ओमफ्राय आरो बिनि साहाखौ गोबां टेस्टि होननानै खोनानो मोन्दों बेनिखायनो माने बिनि साहाखौबो माने ट्राइ खालामनो गोसो आरो आरो आं थांनो मोनोब्ला बिनि साफ्लाइखौबो लाना फैनो गोसो आरो माने सा बिलाइखौबो औ औ बेबायदिनो माने थान्दा जायगायाव थाङोब्ला माने जोंहा गोबां बेफोरबायदि गुदुं गुदुं जानो गोसो जेरै ओमफ्राय जुखाम सावनाय आरो बेबायदिनो गुदुं गुदुं मेगि बानायनानै होनाय साहा लामाफोरावनो फुट पाटाव फाननाय बे बेफोरबायदि जोङो मोनोना बेफोरखौनो माने गोबां लुगैयो आरो माने बेफोरखौ माने ओ गोदान गोदान बुस्थुखौ जानो मोनाब्लाबो जेनेबा जिखिनिखौ मिथिगौ बेखिनिखौनो माने बै जायगायाव थांनानै साबसिन माने थावसिन मोनहैयो आरो थान्दा जायगायाव थाङोब्ला
ओ
औ
नोंगौ बे फोर नोंगौ बेफोर लामा सामानि दकान दला एबा फास फुट जाबा फैसाफ्राबो एसे खम जायो होननानै
औ औ खम बेसेनावबो खारग'यो आरो बेजों लोगोसे माने थान्दा समाव बेफोरबायदि लामा सामा थाथ'नानै साहा लोंलांनायनि मजायानो बेलेग होननानै बुङो आरो नो उम बिदिनो जोंहा माने ओ जोङो थान्दा जायगाफोर बेफोरबायदि बरफ जायगाफोराव थाङोब्ला जोंहा माने जोंनि गाननाय जोमनाय बेफोर खौबो जोङो गिबियावनो माने रेडि खालामना लानाया मोजां आरो आंनिबा मानो होनोब्ला जों जि जायगायाव थायो बेयावहाय जाय जि जायगायाव थांगोन बियो जोंनि जायगाजों माने गोरोबा बेनिखायनो जोङो थांनायनि सिगां बेफोरखौ रेडि खालामनानै लानाया मोजां आरो मानो होनोब्ला जोंहा दार्जिलिं सिक्किमफोरावथ' गोबां थान्दा जायो नालाय
उम
ओं बेनिखायनो माने गुदुं जिफोर फोरखौ जोङो माने सिगाङावनो रेडि खालामनानै लानाया मोजां आरो
उम आथिखालाथ' रेदि खालामा रेडि खालामाबो जायो जानाया जेरै आथिखालाव बे टुरिस्ट एरियाव गोजां बोथोरनि थाखाय बरफफोरबो भारा होयो माबा द्रेसफोरखौबो भारा होनानै जों गाननाय गाननाय नुनो मोनो
औ नोंगौ बिफोरबायदिबो नुनो मोनो
ओ
औ जोंहा ओरै दार्जिलिं सिक्किमफोराव थाङोबा माने सिलिगुरियाव बायोब्ला खम बेसेनावनो मोनो होन्नानैबो मिथि मिथिगौ' माने नों भारा लायाब्लाबो माने गावनो खम बेसेनाव बायब्रबनानै गाननाय गाननो हायो आरो
उम
बेबायदिनो आङो माने गुबुन जायगायाव दावबायहैयोब्ला माखौ लुबैयो माने जि जायगायाव थांदों बिसोरनि माने जि जायगायाव जि हारिफोर थायो बिसोरनि गाननाय जोमनाय आरो जानाय लोंनायफोरखौ माने ट्राइ खालामनो गोसो आरो माने बिसोरनि गाननाय जोमनायखौ गाननानै नायनो आरो फट' थिखांनो आरो बेजों लोगोसे बैसोर हारिफोरा माने जि जायो बिसोरनि ट्रेडिसनेल फुड बेखौ माने ट्राइ खालामनो बा टेस्ट खालामनो जोबोद गोसो आरो माने औ नोंथाङाबो बेफोरखौ लुबैयो नामा
औ लुबैयो
उम ओ जेरैहाय जोंङो बुंनो हायो जोंहा दार्जिलिं सिक्किमफोराव थाङोब्लाथ बेयावहाय गोबां ओ नेपालि सुबुंफोर दङ नालाय बिसोर नेपालिफोरनिनो जायगा बियो बिसोरनि माने ट्रेडिसनेल फुड जेरै ओ गुन्द्रुक सिंखि बायदि बायदिफोर बिसोर बानायोना औ बेफोरखौ जोबोद जानो गोसो आरो माने बिसोरनि संनाय सिस्टेम बायदियै आरो बिसोरखौ गोबां माने गाइखेरनि मुवा बेसाद बानायना घि सि
औ औ
जोंनि सुबुंफोरा घिफोरखौ खम बिबाङै बाहायो
उम
बाहायोब्लाबो माने दुखानफोराव बायनानैसो बाहायनाय जायो बेनिखायनो माने बिसोरनि आखाइजों बानायनाय गाइखेरनि बानायनायखियानो जा जियानो जा बेखौ माने ट्राइ खालामनो जोबोद गोसो आरो माने आङो
जाखासिगोन नामा दिनै नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ दे उम